खुलुमबाय औ औ औ औ फुंबिलि समनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम खोनादोंना नोंथां औ औ औ दा जों आं नोंथांनो हरनाय जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं गोनां खोथा सावरायनो होननानै हरनाय जादों सावरायजागोन ना नोंथां नोंथांखौ' सम होनो हागोन ना औ औ औ थारैनो दा सावरायनो लानाय आइदाया नो जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव जा नुबोनाय खेला गेलेनाय एबा बायदिसिना खेला गेलेनायनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा खोनादोंना औ
नोंगौ नोंथां थारैनो आङो नोंथांनि सोंथि सोंनाय सोंनायनि हिसाबै आङो नोंथांनो फंनैसो खेलानि सोमोन्दै फोरमायथिनो होननानै आखाइयाव लाबाय नोंथां
नंगौ
खेला होनोबाथ' जोंनिया गोबां रोखोमनि थायो होनबा नङा होनबा नोंथां औ बेबायदिनोहाय जोंना खेलाया गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय जोङो फुटबल क्रिकेट टेबल टेनिस काबादि बायदिसिना खेला थायो आरो दा नोंथां औ जोङो खेलाया जोबोद मोजां जेनेबा जोङो मोनसे खेला गेलेनोब्ला जोङोहाय गावनि गोसोआरि रंजानाय रंजानायखौबो मोनो बेबायदिनोहाय जोङो गावनि देहायारि ओ गोग्गो थियाबो मोजां थायो होननानै आङो सानो आरोना नोंथां मोनसे खेला गेलेनायजों जोङो गावनि जिउनि थांखिसिमबो सौहैनो हायो होननानै आं सानो नोंथां जोंना खेला गेलेनायजों लोगोसे गोबां गोदोर गोदोर जाय जायगायावबो जोङो मोनहैनो हायो खेलानि सोमोन्दै गोबां मोनथिनो हायो जेरैहाय जोङो सासे फुटबलार जानानै जोङो गावनि जिउ एबा थांखिसिमबो सौहैनो हायो नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ जोंनि बर' जेरावबो गोबां खेला गेलेनानै जा जाफुंसारनायखौ बेबायदि बेनोहाय जेंना दोङो अंकसिता बर' हलिचरन नार्जारि जमुना बर' बिथांमोनाहाय सासे सासे खेलागिरिरिमोन नोंथा नोंथाङा थ' मोथिगौ जानांगौ
नंगौ नंगौ सैथो सैथो
बिथां मोनाहाय खेला गेलेनानै सासे ओ गोदोर मानसि जानो हाबाय एबा गावनि जिउ जारिमिन एबा गावनि थांखिसिम सौहैनो हाबाय बिथांमोनहा हाय खेला गेलेनानै ओ गावनि नखर एबा गावनि जिउ जारिमिनखौ दालांनो थाखाय ओ गोसो साख्रि एबा मोनबाय बेनि थाखाय ओ खेला गेलेनाया जोंना जोबोद गोनांथारानो ना नोंथां नोंथाङाबा आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना जोङो खेलाखौ मानोहाय गेलेयो
औ औ थारैनो दा खेला होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा नोंथाङा एसे आगोलावसो बुंलां खाबाय जों गोबां रोखोमनि खेला गेलेनायखौ जों नुनो मोनो दा खेला गेलेनाय होनोब्ला खेला गेलेनायाबो मोनसे हारिनि हारि मोनसे हारिमुनि ओ बाहागो दा बे लेखायै बुंनो थाङोब्ला जोंहाबो खेला गेलेनाय होनना बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारियावबो गोबां रोखोमनि खेला गेलेनायखौ जों नुनो मोनो दा जोंनि ओनसोलावनो जों नुनो मोनो बायदि रोखोमनि खेला गेलेनाय जों नुनो मोनो जेरैहाय जोङो ओ जेरै खुलला गेलेनाय आमाय जुमुं गेलेनाय गिला गेलेनाय दाउला गेलेनाय बाथौ गेलेनाय लावदुम गेलेनाय ओ एरसोनाय गेलेनाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि रोखोमनि जोङो जोंनि बर' हारिमुआवबो गेलेनाय नुनो मोनो दा बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि हारिमुआव ओ जेरैहाय फुजा फोरबो बायदिसिनाफोराव जोङो बायदि रोखोमनि गेलेनाय जों नुनो मोनो गोसोनि रंजानायनि थाखाय औ औ थिग बेबादिनो खेलाखौ जोङो ओ गावनि गोगगो देहानि एबा गोगगो देहा थानो थाखाय एबा खालामनो थाखाय जों गेलेनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा रंजानाय एबा खौसेथिनि थाखायबो जों खेलाखौ गेलेनाय नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो नायनो थाङो ब्ला जोंहा ओ खेला गेलेनायाबो मोनसे सोलोंथाइ होननानै बुंजायो जेरैहाय सोलोंथाइनि अन गायैबो जोंहा ओ सासे सुबुङा खेला गेलेनाया गोनांथार होननानै आं सानो मानोना खेला गेलेनायजोंनो जोंहा गोबां रोखोमनि ओ मुलामफाखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय देहानि बिथिङाव नायनो हाङोब्ला जोंहा गोगगोयै थायो देहा एबा सावस्रिया बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जा जिउनि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि खेला गेलेनानै गोबां रोखोमनि ओ जाफुंसार जानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोल एबा जोंनि सुबुं समाजाव दा खेला गेलेनायजोंनो गोबां सुबुं माहारिखौ जोङो जौगानाय एबा खेला गेलेनायजों लोगोसे गोबां जाफुंसारनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ दा बे लेखायै बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ नंगौ दा जोंहा खेला गेलेनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा खौसेथि जायखौ बुङो जों गोरोबलायनानै गेलेयो नङा होमबा अनज्लायनानै ओ एबा मोजां सानलायनानै गेलेनाय खौ जों नुनो मोनो खौसेथिनि बेलायाव दा बिबदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि जौगाखांनायखौ जों नुनो मोनो दा खेला गेलेनाय होननानै बुंनो थाङो ब्ला जोंहा जेरै दङ फुटबल गेलेनायाबो मोनसे बि खेला गेलेनाय बाहागो क्रिकेट गेलेनाय बायदि बायदि जा फुटबलनि बेलायाव आं बुंनो सानदों एसे फुटबलाव जोंहा ओ मोननै दोलो मोननै दोलो जोंसो मोनसे जों फुटबल खेला गेलेनाय खौ जों नुनो मोनो फुटबल गेलेनाय जायखौ बुङो जोङो सोंलुर गेलेनाय नंगौना दा बेबादिनो जोंहा मोनसे दोलोआव जों सा जिसे एबा गुबुन मोनसे दोलोआव सा जिसे जों ओ गेलेग्रा सुबुं आ नुनो मोनो गेलेग्रा जा गेलेग्रि फोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोनो बे बेथिं साजिसे बेथिं साजिसे गासै जोङो सा नैजिनै ओ गेलेगिरिफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोनो फुटबलाव बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जाफु जोंलुर गेलेनाय फोथाराव जोंहा ओ साथाम ओ जायखौ जों सामलायगिरि जायखौ लेफारि होनना बुंनाय जायो बेखौ बि बेसोरखौबो नुनाय जायो जेरैहाय ओ मेन ओ गिबि एबा मेन लेफारि होनना बुङोब्ला सासे थायो आरो ओ जिं जिङआव सानै थानायानै जों नुनो मोनो जिं जिं बाहागोआव गेजेर बाहागोआव सासे जिं जिं बाहागोआव सानै जों खेला गेलेनाय सामलायगिरिखौ जों नुनो मोनो थिग बेबादिनो जों गोबां रोखोमनि ओ गेलेनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंहा ओ भलिबल गेलेनाय जायखौ बुङो जोङो जोंनि ओनसोलाव गोबां नुनो मोनो नङा होमबा भलिबल गेलेनाय जेरै भलिबल गेलेनायाव जोंहा गासै सा ओ सा मोननै दोलोनि गेजेराव गेलेनायखौ जों नुनो मोनो मोनसे दोलोआव सा सा द' सा द' गेलेनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा बिदिनो जोंहा बेखौ बै गेलेनायखौ सामलायनो थाखाय सासे ओ जा जोंलु गेलेनायाव जों बाहायो लेफारि दा सामलायगिरि सामलायगिरि थायो सासे खेला गेलेनायखौ जा नायनाय एबा बिनि बाहागोआनो जाहैबाय सामलायगिरि बेनि खामानियानो थि बेबायदिनो जों गोबां रोखोम रोखोमनि खेला गेलेबोननाय नुनो मोनो जोंहा जेरै खाबादि गेलेनाय नुनो मोनो खाबादिखौबो थिग बेबायाददिनो मोननै दोलोनि गेजेराव गेलेनाय नुनो मोनो दा खेला गेलेनाय होनोब्ला जोंहा खारनायाबो मोनसे खेला गेलेनायाव गोल्लैयो बारनायावबो गोलैयो थिग बेबादिनो जों गोबां गेलेनायखौ जों नुनो मोनो दा गेलेनायनि फारसेनो जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि बर' हारिनि आगोमा फिसाफोरखौबो जों खेला गेलेनानै गोबां जौगाखांबोनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो दा बेनि लेखायैनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनिनो जा गेलेगिरि बिथांमोननि नामखौ आं नोंथांनो उम फोरमायनो थांनाय जाबाय नोंथाङा एख आगोलावनो बुंलांबाय जेरैहाय हलिचरन नार्जारि बिथां दुर्गा दा दुर्गा बर' बिथां अंकुसिता बर' बिथां जमुना बर बर' बिथां बायदि बायदि बिथांमोना गावनि जिउखौ दाफुंनो हाबाय खेला गेलेनायनि गेजेरजों थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो जों गोबां गेलेगिरिफोरखौनो एबा लाइमोनफोरखौनो जौग खेला गेलेनायनि फारसे जौगाखांबोनायखौ जों नुनो मोनो दा खेला गेलेनायाव जौगाखांनोब्ला जोंहा जोंनो खेला गेलेनो थाखाय गोनांथार जायो मोनसे फोथार एबा फिल्ड नंगौना जाय खौ जों जेराव जोङो लांदां फोथाराव खेला गेलेनो हायो नङा नङाब्ला जों खेला गेलेनो हाया जायनि जाहोनाव जों जाय फोथार गैयैनि जाहोनाव खायसे खायसे ओनसोलाव जोङो गामिनि रोंगौथिखौ लाइमोनफोरा गावनि रोंगौथिखौ जोङो देखायनो हायै एबा उसुबिदा जायो दा खेला गेलेनो थाखाय जोङो गंसे फोथारनि गोनांथि जायो बेनि उनाव जोंहा फोथार गैयाब्लाथ' जों गेलेनो हाया नालाय बेनि लेखायैनो आं सानो जोंनि ओनसोलाव जेराव जेराव खेला गेलेग्रा फिल्ड एबा फोथार गैया जोङो लाइमोनफोरनो खालामनानै होनांगौ एबा ओ राहा लामा दिन्थिना होनांगौ मानो होनोब्ला जोंहा खेला गेलेनायजोंनो लोगोसे गोबां सुबुंखौ जों गावनि जिउआव जाफुंसार जानायखौ नुगोन मोनदों दा बिब्दिनो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौबो खेला गेलेनाय फारसे गोसो दुंखांहोनांगौ मानोना खेला गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो औ बायदिसिना रोखोमनि जों मान बिमुं बान्था आरो बायदि रोखोमनि गावनि ओनसोलनि मुं लाखिनो हायै एबा सिनाय मोनहोनो हायो जा जों बै खेलाखौ गेलेनानै जों देरहासार जानो हाबाय जों मुं लाखि खिनो हाबाय होननानै बुंनो हानाय बायदि जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ ओ थुलुंगाखांहोनांगोन गेलेनाय सिङावनो जा बायदि बिथिङावनो जोङो थुलुंगाखां होनांगोन दा बिब्दिनो जोङो जों बुंनो थाङो खेला गेलेनाय होनोब्लाथ' जोंनिया हादोरारि खेला गेलेनाय होनोब्ला जोंहा मुंदांखा हकि नङा होमबा जायखौ जों नेसनेल मा होनोएखौ गेलेनाय होनना बुंनाय जायो सिनायथि मोननो हायो हकि खेलाखौ नंगौना नोंथां दा थि बे लाइ दिनै गेलेनाय होनोब्ला जोंनि हादोराबो जाय क्रिकेट गेलेनाय बेयाव गोबां दावगालांगासिनो दोङो मानो होनोब्ला जोंनि हादोरजों जोंनि भारत हादरजोंनो हाखाथारा रावबो गेलेनायाव क्रिकेट गेलेनायाव नंगौना नोंथां बिथां थिग बेबायदिनो जोंहा गेलेनायाव दावगाबोनायखौ जोंनि हादोर एबा ओनसोल नाङैनो जों नुनो मोनो जौगाबोनायखौ थिग बेबादिनि इयुनावबो बिब्दिनो जौ हुगालांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो दा बिब्दिनोसै खेला गेलेनायनि बाथ्रा फारसे बुंबाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथाङा आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय आं आसा खालामो नोंथाङा आंखौ निमाहा होगोन होननानै
औ नंगौ नोंथां
औ औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबोबाय आसा खालामो नोंथांखौ आरोबाव उनाव लोगो मोनबावगोन होननानै
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ औ औ थारैनो साबायखर आंनिफ्रायबो